औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांजों आङो लाथा एम्फौनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन।
नोंसोरनिथिंजाय लाथा एम्फौ लायो ना लाया?
जाबो जोंनि बर' आइजोफोरा लाथा एम्फौखौ फिसियो नोंथां।
औ
औ।
बिदिब्ला बै अ औ दे बुंलाय? बिदिब्ला बै लाथा एम्फौ खौ मा बायदि मा फिसिनाय जायो बेनि बागै एसे सावरायदो आरो।
औ औ औ नोंथां औ जागोन ओ जों गिबियावनो लाथा एम्फौ खौ मोनसे ओ फिथोब फिथोबनिफ्राय जोङो बेखौ फिथोबखौ ओ बिजि खुन्दुंजों जोङो सुनानै आलायना दोनग्रोनाय जायो। बिनि आथावख्रि होननाय स बिनि उनाव बियो ओ सो ख्रि महर मोनगोन। बिनि उनाव बियो सो सिखिरि जाबाथाय जों बेखौ सियाव दोननाय जागोन सियाव बास्थाब होनानै। जाहाथे बिनि बिदैया ओ बिदै दैनानै बियो ओ बे सियाव बियो बिदैया बास्थाबना थानायनि आरो
औ औ नंगौ न
बिनि उनाव बियो ओ गोरलै गोरलै एम्फौ महर मोनब्ला बि ओ मोनगोन बिनि उनाव जों ओ बियो गोरलै एम्फौ नालाय इन्दि बिलाइ गोरा खौ जानो हाया नालाय बिनि खिलि जेननाय इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ जोङो औ बे एम्फौ नो होनाय जागोन आरो नोंथ थां बे गोरलै गोरलै लाथा एम्फौनो औ बिनि उनाव बियो ओ ओ आदसा एम्फौआ देरहांबा राबाथाय जोङो ओ इन्दि बिलाइ गोरा खारुं थालु बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो आ रो नोंथां मानोना बियो हौ देरहैब्ला बियो गोरा बिलाइ जानो हागोन नालाय नोंथां बेखायनो जों गोरा बिलाइ खौ होनाय जागोन आरो बिनो औ औ बि नि उनाव बियो ओ बिनि उनाव ओ बियो मोननो नागि मोनगोन जेब्ला बियो ओ मोनहांबा ओ एम्फौआ मोनो आरोना एम्फौ लाथाया आ थावख्रि जानो नागिरबा बियो ओ इन्दि बिलाइखौ जों बैस सां गायनानै बैसाङाव इन्दि बिलाइखौ होनानै दोनगोन बिनि उनाव बियो औ इन्दि बिलाइ जायै जायै बियो मोनबाथाय ओ-से बिनि खिफोराबो खिनायफोराबो खमाय औ खमायलांगोन बिनि उनाव बियो औ। औ आथावख्रि जानो नागिरब्ला बियो साथि ओ-हाय दावखोलांगोन आरो। आदार सादार जानो गारनानै नोंथां औ औ। बिनि उनाव जों बेखौ एबा मोनबाय होननानै साननाय जायो। आरो बिनियाव मोनसे औ मोननो खमायब्ला बे लाथ आथा आक्सा एम्फौआ मोनसे ख्र' ख्र' ख्र। सोदोब फायो आरो स्रब स्रब नोंथां औ बिनि उनाव जों बेखौ ओ-थख्रियाव ओ-जेरै औवा बिलाइ गोरान ओ- थाल बिलाय। गोरान बेफोराव जों बेखौ ओ-दोननाय जायो आरो नों। थां गोमोनखौ बासि बासि औ औ। बिनि उनाव बियो। ओ-गावनि खुगाजों मोनसे दिर जेरै फिथोब थोबनानै थोब गोन आरो नोंथां। थाब औ औ बिनि उनाव जोङो फिथोब। खौ गोबां खामानियाव ओ-गोबां बिस नाव जों फाननो हायो। आरो बे फिथोबजों जोङो ओ-थावख्रि लुनानै जोङो सि जोम दानो हायो। जोंनि बर' आइजोफोरा दारिमिन। सालियाव लांनानै नै। थां औ औ बे फिथोब। ओ-जोङो बायदिसिना जोंनि बर'नि ओ-दख'ना फास्रा जेरै हाजो आगर दिंखि खिया बिलाइ फारेव मेगन। दाउसा मोख्रेब आगर थाइगिर बिबार। बेफोरखौ जोङो एरखांनानै जोंनि आखाइजों बर' आइजोफोरा समायना रमायना आ बर'नि गाननाय जोमनाय दाना लानो हायो नोंथां। आरो बिनि बेसेनाबो दासिम गोबां जाबाय नोंथां औ आरो औ। जों बर' आइजोफोरा बेफोरखौ फिसिनानै जों आवगायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गावनि आथिंङाव गसंनो हाबोदों आरो दासिमबो बिनि बेसेना गोबांनानै जों बेफोरखौ फिसिनानै जोङो गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरो नोंथां औ औ। आवगायनि साय जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ फिसिनाया एसे खम नुनो मोनसै नोंथां आवगायनि बायदि गोबांखौ नुनो मोनला आरो जों। खाफा सानैखौल'सो नुसै नोंथां औ औ। जों आतसा एम्फौनि ओ फिथोबजों माबायदि सि जोम दानो होनब्ला जों गिबियावनो आचसा एम्फौनि औ फिथोबखौ जोङो रुगो ग्रोना लानांगोन आरो नोंथां गिबियावनो औ औ औ। रुग्रोनायनि उनाव बिखौ जोङो बोखांनानै जोङो एसे फोरान सोलोना होनाय जायो आरो नोंथां सान्दुंआव।
औ नंगौ नंगौ।
नि उनाव जों बेखौ दैयाव फिसिनानै एसे गुरै खालामनानै जोङो ओ थावख्रिजों जोङो नायदाय नाव दं नायदाव नायदाव थावख्रि फिदिं बिदिं जोङो खुन्दुं दिहुननानै सि जोम दानाय जायो आरो नोंथां औ औ। ओ नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों थांमोननि ओनसोलावबो बे बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा आसा एम्फौ ओ लायो
नंगौ लायो जोंनि जोंनिथिंजायैबो लायो लानाया लाय आं एसे गोबां मिथिया थेवब्लाबो जि खिनि मिथिगौ नोंथांनो फोरमायनोसै आरो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय गिबि गिबियावनो जोङो खौ जे फिथोब थायो बेखौ जों सुनानै ओ माला सुना दोनो आरो आलायनानै औ बेनि उनाव मास मोनसेसो नांगौ आरो ओ ओंखारनो थाखाय बेयाव सिख्रि ओंखारो बेनिफ्राय। ओंखारनानै बै सिख्रिखौ जोङो जियाव बाहोना दोननाय जायो आरो औ। बेनि उनाव बे। बेयावनो बिसोरो बिदैखौ दैयो आरो। जियाव ओमफ्राय बै बिदिखौ जोङो ओ बोखा खननानै माने कागजफोराव ओरैबा पेकेट। फोराव सोनानै दोननाय जायो आरो औ बेनि ओमफ्रायनो ओ गोलोम बोथोराव। बारा सम नाङा आ आरो बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारनो थाबनो ओंखारो बेनि उनाव। बै ओंखारनाय गोरलै फिसानो जोङो बिलाइ गोरलै होनाय। जेरै इन्दि। बिलाइ गोरलैखौ औ बेबायदिनो। होनाय। जायो आरो होनानै एसे। देरब्ला जोङो। बिलाइ एसे गोरा गोराखौ होलाङो। लायो आरो गिबि गिबियाव। बै गोरलै बिलाइखौ होनाय जायो।
औ औ नंगौ।
औ बेेनि उनाव। बियो देरबोला जोङो बैसां। औ बैसां लुनानै। बेयाव। दोननाय जायो आरो जोङो। बेनि उनाव गोबां बिलाइ जायो इन्दि। बिलाइ ओ खा रु गाम्बारि बेफोरखौ होनाय जायो आरो थेवब्लाबो साबसिन जोङो इन्दि। बिलाइ होयोबोला लाथाया साबसिन देरसिन जायो आरो जोंनिया मोजांसिन जायो औ बेबायदिनो जोङो बै इन्दि बिलाइखौ खाना लाबोनानै मुथा मुथा खालामनानै बेयाव होनानै दोननाय जायो आरो नाथाय एम्फौनो बेनि उनाव ओ गोलोम बोथोराव एसे थाबनो गोमोन फैयो आरो लाथा एम्फौआ गोमोन फैनाय अब्लानि जोङो औ गोमोन फैयोब्ला बिखौ हमनानै दोननाय जायो आरो ओ एसे औ बस्थायाव जोङो थालि खुसनि होनानै बेयाव बेखौ फिथोब थोबनो थाखाय हमना सोना दोननाय जायो आरो औ लाथाया जेब्ला गोमोन फैगोन होमब्लानिया बियो मानलाना बे गोजौ थिंजायनो थाङो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बेयाव मोनसे सोदोब फैयो होननानै जोङो बै आरो नुनायाव बे एसे ओ आलादा जायो आरो जेब्ला मोनो औ गोमो साइसनि जायो आरो अब्लानिया बेखौ हमनानै बस्थायाव सोनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनावनो बेयो हरसे से हरसेफोरावनो लुयो आरो हरसे हरनैयावनो फिथोबखौ लुयो औ बै फिथोब खौ बेनिफ्राय जोङो ओ बस्थानिफ्राय जे थालि खुसनि सोना सोदोमोन बेनिफ्राय जोङो बोखारनाय जायो आरो औ औ होखारनानै बेबायदियैनो बे लाथा एम्फौखौ जों जायोबो आरो फाननानै जोबोर औ मुलाम्फा खालामनो हायो आ-
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदियैनो औ नंगौ बेबायदिनो इन्दि इन्दि होयोब्ला साबसिन जायो आरो होननानै बुङो मानसिफोरा औ। इन्दि होयोब्ला जोंनि फिथोबफोरा रोजा रोजा जायो आरो बै अ गाम्बारिफोरखौ होयोब्ला फि थोबा एसे गोबा-गोबा जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ।
आथिखालाव गोबां ओ सहाय होनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो जिरै ओ इन्दि फिथोब होयोब्ला बेनिफ्राय जों न'बो मोननाय नुयो मानसिफोरखौ औ। नाथाय आथिखालाव गोबां खम लायो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आगोलनि रखम हिमान लाला आरो औ दानि सुबुंफोरा थ' एसेबां खस्थ' खालामना।
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
खम नुनाय जायो आरो जोंनि थिंजायबो दानिया गोबां अ बे सेना बांबोनो हमदों। जेरै औ नंगौ। फुवासेयावनो एक्स' गाहाम आलासि जोङो हाथायाव फानहैयो आरो आथिखालाव दाम। बांबोनो हमदों आरो औ बै फिथोबजोंनो जोङो गोबां बर'नि अ दोरोङारि जिफोरबो दानाय जायो आरो। दखना। औ दख'ना जि बायदि बायदि दानानै फाननायफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो जोङो खुन्दुं लुना फानोब्लाबो खुन्दुंआवबो गोबां अ रां मोननो हायो आरो बेबायदिनो अब्ला एम्फौ आरो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे ओ जामु। माने दोरोङारि जामु आरो देवलि औ नंगौ।
लाथा एम्फौखौ औ औ नोंथां लाथा एम्फौखौथ' जोङो ओ अनला खारैजोंबो जायो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अन दखाय
अनला खारिदो औ नंगौ
बे ओरैनोबाबो जों एवनाबो जायो। थास' बिथरिजोंबो होनानै जायो ‌। नि अनला खारैजोंबो जोङो‌ जायो औ औ औ
औ नंगौ नंगौ गोबां ओ जोबोर गोथाव जायो आरो जानो।
औ औ जोबोर गोथाव जायो
औ बुंलाय, औ
बेफोरबायदिनो जाफेरबायना नोंथां?
औ जा फेर मोनबाय जोंबो ओरैनि आव औ हेल' औ जों एवनाबो बो जायो आरो सिंग्रि मिखिफोरजोंबो एवो आरो बेखौ सिंग्रिमिखिजों जेब्ला जोङो सङो अब्लानिया जों बे खौ रुग्रोना लानानै जे गोबा ओ बिगुर थायो बे बिगुर खौ गारनाय जायो आरो, अब्ला बेनि उनाव सिंग्रिमिखिजों औ संनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथाङा?
औ थ
बेबायदि संनाय जायो औ औ उम
औ नंगौ नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायना औ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय लाटा एम्फौनि सायाव। औ दे बिदिब्ला दोनथनोसै नों
औ औ नोंथां गोजोन्थों नोंथांनिसिम औ औ